औ
औ नोंथां खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां
औ औ दानिया जों मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा उन्दै समनि ओ उन्दै समाव हाबा जायोब्ला माबादि जेंना सोमजियोबा आथिखालाव उन्दै ओ समाव हाबा जानाया माबादियै बिफाव गोलैदों बेफोरनि सायाव ओ सुंद'यै फोरमायथिनो ना मा नोंथां
औ जागोन नोंथां माने ओ उन्दै स माव हाबा जायोब्ला मा होनो जोङो बुजिस्लाबनोबो हाया नोंथां। आरो समाजाव जों माबायदि थानांगौ ओ गुबुन गुबुनफोरजों माबायदि ओ रायलायनांगौ माबायदि सिबिनांगौ नो न'खरखौ माबादि सालायनांगौ सामलायनांगौ बेफोरनि बागै माने उन्दै बैसोआवनो थाब हाबा खालामोब्ला माने मोनथिस्लाबा नोंथां। आरो उन्दै समाव आ हाबा जायोब्ला गावनि सोलोंथाइनि फारसेबो गोबां उन जानानै थालाङो नोंथां आरो गाव जा ओ गाव जा रोंनांगौ दंबावो जा मिथिनांगौ दंबावो बैफोरो माखासे ओ बिथिङाव माने गोबां माने उन जानानै थालाङो बा मिनथिया बा सोलोंनांगौखौ सोलोंनो मोना ओमफ्राय आरो उन्दै समाव ओ हाबा जायोब्ला जेनेबा नोङो सेंग्रा बा सिख्ला समनि रंजानांगौ समखौबो जों मोननो थाङा। ओ बेबायदिनो जोङो औ दा गोदोनि समाव जों नायोब्ला बानद्राय बेबायदि बैसो जायैफोर हाबा जानायखौ जों बारा नुनो थाङामोन नङा होनबा नोंथां नाथाय जों आथिखाल जुगाव जों नायो ब्ला माने उन्दै समाव उन्दै बैसोआवनो हाबा जानायखौ जोङो बांसि नसो नुनो मोनबाय आंनि नुनायाव आरो नोंथां माने गोदोनि समाव जोङो बै सो जायाबा न'खरनि बिमा-बिफाफ्रा माने ओ हाबा हरामोन गोदोनि समाव माखासे एसे बैसो जानायनि उनावसो माने हरनायखौ आङो नुयोमोन आरो नोंथां। औ औ दा बेबायदिनो गोबां बिथिङाव माने उन्दै बोसो थ हाबा जायोबा उन जानानै थालांखायो नोंथां ओमफ्राय आरो ओ लोगोसे गावनि न'खर बै ओ हौवा लोगोनि नखराव जेनेबा माबायदि सामलायनांगौ माबायदि जानांगौ माबायदि थानांगौ माबा बायदि रायलायनांगौ गुबुनफोरखौ माबादि सिबिनांगौ माने बैफोरनि फारसे माने ओ सोलोंथाइ गैयैयाव माने हाहैजोबा आरो नोंथां रोंहैजोबा औ औ दा नोंथाङा एसे बुंदों नामा बिनि बागै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बागै ओ नोंथाङा माबायदि ओ मिथिगौ?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ उन्दै बैसोआव ओ जुलि जानाय होननानै बुङोब्लाथ जों नुनो मोनदों जे ओ आथिखाल बा गोदोनि समावबो ओ बे उन्दै समाव हाबा जानायाहाय ओ दंखायोमोन होननानै जों खोनानो मोनो नाथाय गेजर सम बा गेजेर समावहाय एसे खम जानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन ओ उन्दै समाव ओ जुलि जायोब्ला गोबां जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनो देहायारि जेंनायै बुङोब्लाबो बा न'खर सामलायनाय बा न'खर ओ खौ माबादि बेंनांगौ बेफोरनि सायावबो गोबां जेंनाखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ गोदोनि मानसि फोराहाय उन्दै समावनो ओ सोलोंथाइ लायालाबसिनो ओ जुलि हरनायखौ जों नुनो बा खोनानो मोनबोदों नाथाय ओ बेयो गेजेर समावहाय एसे ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदिनो गोबां रो खोमनि उन्दै समावहाय जुलि जानायखौ जों नुनो मोनफिनदों ओ बेयो उन्दै समाव हाबा जानायाहाय ओ ओ समाजारियै गोबां हेंथा नुजाथियो। ओ मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनो उन्दै समावहाय ओ जा सोलोंथाइ नांगौ बे समावनो जों जुदि ओ गियान आरजिना लानाय ओ जा सममोन बे समखौ नागारनानै ओ जुलि जानायखौ जों बजबनानै लायोबा बेयो मोनसे गोबां जेंना सोमजिनाय ओ हागौ। जेरैबायादिहाय नों मोजां गियान आरजिनो ओ उम जा समावहाय उन्दै बैसोआवनो नों बुजिया सोमजिया नोंनियाव गियान गैयालाबसिनो नोङो ओ न'खर दानो थाखाय आगान होयोब्ला बेयो थ गोबां गाज्रि खो थाखाबो नङा होमबा नोंथां? ओ बेफोरबायदिनो जों हा बुजियै समावहाय जुलि जानानै गावनि न'खर दानायाव गोबां जेंना सोमजिनायजों लोगोसे गोबां देहायारि जेंनाफोरखौबो जों नुनो मोन दों बा गोबां न'खर बायनायखौबो जों नुनो मोनदों। ओ जा गियान आर जिनो सममोन बे समावनो जुदि नोङो मोजां मोनलायनानै बा ओ न'खरनि फोरा नोंखौ ओ जुलि होयोब्ला बेयो ओ नो न'खरावहाय नालाय खमलायबा गियान गैया ओम बेफोरनि सायाव गियानानो गैया जेबो बेबादि थासारियावथ नों नांलाय खमलाया जाखायो नङा होमबा नों थां ओ बेफोरबायदिनो जोंनि ओ बर' समाज बो उन्दै समाव जुलि जानाय बा ओ जुलि जानाय बा सोलोंथाइ ला-लायालाबसिनो गाज्रि लामाथिं थांनायखौहाय जों नुनो मोनगा दं बेफोरबायाददियैनो जों गोबां रोखोमनि गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ ओ जुलि उन्दै समाव जुलि जायोब्ला रोखायै नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनो ओ देहायारि जेंनायाबो गोबां सोमजियो मानो होननानै बुङोब्ला ओ उन्दै समाव मोजां मोजां मोजां हबा गियान लानाय बा ओ देहाफोरखौहाय मोजाङै लाखिनाय समावनो जुदि नोङो ओ जुलि जायोब्ला ओ उन्दै समाव नोंनि देहायाबो राफोद जाया बेबादि थासारियावहाय गोबां देहायारि जेंनाफोरखौ जों सोमजिनाय नुनो मोनो ओ जुलि जानायनि उनावहाय जों ओ गोबां रोखोमनि नखर सामलायलांनो गोनां ओ जा नोंनावहाय गोहोम गोग्लैयो बेफोर नखर सालायलांनाय गियाना नोंनाव गैयाब्ला नखरखौ मोजाङै सामलायलांनो हाया जायो नखर सामलायनो थाखाय गोबां रोखोम रोखोमनि रांखान्थियारि ओ जा गोबां रांखान्थिनि नांगौथि जायो राव गोनांथि जायो बे फोरखौहाय ओ बेफोर रांखौ ओ आरजिनो थाखाय जोंनो खामानि मावनो नांगौ बा दाउ अमा बोरमा फिसिनो नांगौ ना नाथाय उन्दै समाव जुलि जायोब्ला बेफोरबादि जेबो रोङैखौ जों नुनो मोनो बेनि थाखायनो गोबां रोखोमनि जेंना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ
नो ओ गोबां बर बा बर आइजोफोरा गावनि नखरखौ सिफायनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों ओ आथिखालाव नोंथांमोननि ओ जायगा ओनसोलावबो बेफोरबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय नोंथाङा नुनो मोनदों नामा नामा नोंथां
आं बे उन्दै समाव माखासे बे सिगां समाव माने बेबायदि उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानानै नखराव दावराव जानाय नखराव गारलायनाय नखराव असान्थि बेफोरबायदि माखासे थासारिफोरखौबो आं नुबोदों आरो नोंथां माने मानो होनबा उन्दै समाव हाबा जानानै माने बुजिस्लाबैयाव बिहाव बिखु जौजों नांलायनाय ओ बिखा बिहाव बिखांजोखौ जाय हमनाय फिसायजों बोराबलायनाय फिसाइजों मानि थाखाय बोराबलायबा नोंथां उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय नालाय रांखान्थि बोरै आरजिनांगौ थाखा फैसा आराजजिनांगौ बोरै नखर सालायनांगौ बेफोरनि सायाव माने गोबां हेंथा बा दासिम सोमजि आरो नोंथां ओ बेखायनो औ ओं माने उन्दै समाव हाबा जानाया बुंनो थाङोबा गनायजाथाव नङि आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ दा आरो उन्दै समाव हाबा जायोब्ला जेनेबा गु गुबै माबायानो जाहैबाय जेनेबा नखर सालायनांगौ बे नखय सालाय सालायनायखौनो हानाय नङा होन नङा होमबा बुजिस्लाबा औ औ औ आरो जों उन्दै समाव हाबा जानाय आइजोफोरखौ बांसिनखौनो माने हौवाजों गारलायनाय बेफोरबायदि जों बरनि माखासे गुबुन जाथियावबो बा बर जोंनि हारियावबो बो जों बिदिखौ माखासे नुनो थाङो नङा होमबा नोंथां औ दे नोंथाङा एसे एसे आरो मिथिबावो एसे फोरमायबावदो नोंथां
औ औ ओ उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौथ जों जोंनि गामि ओनसोल बा टाउन सहरावबो आथिखालाव गोबां रोखोमैनो नुनो मोनदों बेफोरखौ होबथानो। थाखाय जों गोबां नाजासेयावबो गोबाङै ओ बे फोरनि नेम खान्थिखौहाय सिफायनानै जुलि जानायखौ नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव गाव गावनो गोबां खस्थ'फोरखौ सहायनो गोनां जादों। बेफोरखौ जों गोजानाव लाखियोब्ला जोंनि जा समाजनि थासारि बे मोजां लामाथिं दावगालांनो हायो सोलोंथाइ नांगौ। जायो सासे मानसिनो सरासनस्रायै जिउ खुंनो थाखाय। नाथाय बेफोरखौ ज्राब गारनानै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बा जुलि जानायखौ गनायनानै लायोब्ला गोबां
औ औ नंगौ नोंथां। हेल'।
दिनो जोंनि गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोंनि उन्दै समावनो जुलि जानाय बेफोरो
औ औ।
गोख्रों गावबा गावनो खामानि मावनांगोन।
औ नंगौ नोंथां आरो उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो गामि गामि एवारनेस प्रग्राम खालामनांगोन नङा होमबा नोंथां। जों आरो उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाङा होननानै जों गामि गामि थांनानै माने बुजाय हैनांगोन आरो नोंथां। उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला मा जायो उन्दै बैसोआव हाबा खालामोब्ला मा मा जेंना सोमजियो माने बेफोरखौ जोङो गामि गामि एवारनेस प्रग्राम लानानै बुजाय हैयनांगोन आरो नोंथाङा नङा होमबा। दा बेफोर बायदि बुजाय हैब्ला माखासे मिथियै मानसिफ्राबो माने होनबाना उन्दै समाव हाबा जानाया खम जानो हागौ आरो नोंथां।
औ औ।
औ दा नोंथांनिबा उन्दै समाव हाबा जानायखौ रैखाथि
थ' नोंथां होनबा जोंनाथ' समाबो एसे जानानैनो फैबाय। नोंथाङा आंनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौहाय होनानैब्लाबो आंजों। रायज्लायनायनि थाखाय नोंथांनियाव औ औ दे नोंथां